औ नोंथां अ नोंहालाय नोंथां
दङ' बिदिनो नोंथां जिरायलाबायनानै दङ' आरो माथो खालामनो आरोना नोंथां बेखार जिउ औ बोथोरफ्राबो बिदिना गोबां सान्दुं गोसा बिनि थाखायनो माने औ ओरैनो जिरायलाबायनानै दं सान्दुं गोसानि थाखायनो औ
दुंगासिनो नोंथां जोंथिं गोबां सानदुं दुंगासिनो एखदमबारे थिखनि नांगौलायनायसो सान्दुंङा माने थानोनो हाया बिराद गुदुं ओमफ्राय नोंसिनिथिंलाय नोंथां बोथोरफ्रा बोरै
अ जोंनिसायबो बिदिनोसैलै नोंथां सान्दुंआनो माथो खमायनो रोंला दुंनायनिफ्राय बारासिनसो दुंलांगासिनो दं माथो
अ बिदिसो आरो ना होमबा
औ नोंथां औ
औ औ औ औ ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रालाय माबोरै सोलिगासिनो जाखांबाय?
ओ जानायाथ' नोंथां जाखांबाय ओमफ्राय इदिनो सोलिबाय जालांबाय आरो इदिनो एसे बेदरफोर संला बायदोंमोन नोंथां एसे एनै बिदिनो
अ बिदिसो आरोना ओरैनो ओमफ्राय गामिफ्राव गायनाय फुनायफ्रा मारै सोलिगासिनो
अ नोंथां गामियावथ' बिदिनोसै दाखालै अखा हानायावनो गायना लाजोबनो हाबाय ओमफ्राय जा जोंनि सान्दुंदों बेनिफ्राय रावबो गायथ'लायासै नोंथां सानआ रैबायदि दुंबायना नोंथां दुब्लियावनो ओंखारलायनो हाला माने फाग्ला दुंना होबाय सानदुङा नोंथां औ
ओमफ्राय नोंथांमोनसिं बे मा होनो गायनाय फुनायनि हाजिराफोरखौ ओरैनो मोनोना बले लायनांगौ ओरैनो माबोरै सोलियो हाजिरा फुजिरा बेफोरो माइ गायग्राफ्रा
ए नोंथां माइ गायग्रा आलि दांग्राफ्राथ' दाइनिजुगाव माथो डिजिटेल बादिसो जाजोब्बाय लायनांगौ दोनहैनांगौ जा होनांगौ बेदराबो सानसु आरो थान्दा थुन्दि लोंनाय आरो बे नायखोग्रााबखौथ' होखानांगौ नोंथां एसे एनैया आरो लायनायनि गारि भाराफ्रा सेस न'खरनिानो थैजोबनांगौ नोंथां जायहा लायदों बिसोर थैजोबनांगौ आरो बिसोर लानानै थांबावगोन ओमफ्राय बिसोरनो हाजिरा हुजि आरो नोंथां हाजिराखौबो बिसोरो नै दिनै लायबाय दिनैनि दिनै गायखांबाथाय बे दिनैनि फैसाखौ दिनैनो नांगौ आरोना नोंथां माने उनाव लानांगौ बेफोर बायदि गैया आरो ना औ नोंथां औ बिदिनोसै ओमफ्राय नोंसिनिथिं बोरै सोलियो नोंथां बिदि हाजिरा मुजिराफ्रा
जोंथिंबो बिदिनो होन्दो जोंथिंबो बिदिनो एखे ओमफ्राय जोंथिं हाजिराया सासेयाव ब्रैजौ बाजि रां आरो ओमफ्राय नोंसिनिथिं बेसेबां ओरैनो हिनजावसो हिनजावफोरनिया जोंनियाव थामजौ बाजि आरो हौवासाफोरनिया ब्रैजौ बाजि रां आरो नों थां ओमफ्राय नोंसिोरनिथिंलाय ओरैनो हाजिराफ्रा बोरै हौवा हिनजाव
अ नोंथां बुंनो थांङोब्ला एखेफ्रामानो होनजाबाय जोंहा हिनजावफोराबो सोरबा खायफा खायफा अबेबा अबेबा गामिया ब्रैजौखौ लायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय हौवाफोरनाथ' बिदिनोसै साराय सारिस'आनो गासिबो सोलिजोबो आरो ना नोंथां ओमफ्राय बांद्राय बिदिनो खस थ'द्राय खामानिफोरनि थाखाय जों बाजौखौ बियो आरो बिसोरबो खामानि लायै खामानिसो औ नोंथां खामानि सायावसो सोनारो आरोना नोंथां बिदिनो आलि दानायफोरनि थाखायथ' बिसोरनोबो हरो सारिस' साराय सारिस'खौनो बिखौनो हरो आरो ना नों थां हिनजावसाफोर औ हिनजावफोरनाथ' ब्रैजौआनो होनजायो जोंनियाथ' दा बांसिनानो बांसिन गामियाथ' बिदिनो लाङो
अ ओमफ्राय ओरैनो मावनाय टाइमफ्रालाय खैथानिफ्राय खैथासिम नोंथां
अ नोंथां मावनाय टाइमावथ' बिसोरो फुङावथ' फैनायाथ' बिसोरो नोंथां साराय आठथा नइथासोखौ जाफैखायो नोंथां फैनायानो ओमफाय ओरै ब्रै बाजि बाजिसो माबासो थामजिसो जाबाथाय बिसोरो थांफिननो लाखायो आरो ना नोंथां दाबादि समबाथाय बिसोरो औ थांनाया बिसोरनि गारिफोरा जुगाजुग नांखासिगौ आरोना नोंथां
अ बिदिसो आरो ना होमबा नोंथां ओमफ्राय बरथमान अ
लायनायाबो माने लायग्राया समाव थांबाबो बिसोरो एसे एनै लेटखौ खालामनानै एसे फैयो आरोना नोंथां ओ औ नोंथां बिदिनोसै आरो मा बुंबावनो आरो ना आरो नांथारगौ गवाबो जायोना जोंहा गायनांगौबो फुनांगौबो
औ नंगौ बिदिनो नोंथां गायनाय फुनायफ्राव मावनाय दांनाय नि थाखाय हाजिराखौनो मोननो गोबां थान जाथारबायलै दाना जोंनि थायबो बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो दासिमबो औ ओमफ्राय नोंथांना खबरा मामोन नोंथां
अ नोंथांनि खबराथ' नोंथाङाथ' दा फ्रि जाबाय बायगोन नामा नोंथां
फ्रियाथ' आंङो फ्रियानो नोंथां
अ नोंथां फ्रि जायोबाथ' आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आरो ना नोंथां
अ औ जागोन जागोन नोंथां हागोन नोंथां हागोन
अ बिदिबा नोंथाङा आंनो नैबेखौसो फोरमाय दे निसा जिरादा सुबुंफोरनि मा मा खहा खालामो ओमफ्राय बेफोरो फरायसाफोरखौ माबायदि खहा खालामो ओमफाय बेफोरखौ माबोरै होबथानो हायो सुबुंफोर बाहायनायनि सायाव फरायसाफोर बाहायनायनि सायाव बेखौसो मिथिनो लुबैदोंमोन आरोना आरो नोंथां औ
ना नोंथां
औ
जोंथ' मिथिखायो निसा बेसाद बाहायोब्ला माबायदि जायो सुबुंफोरा आरो जों निसा बेसाद बाहायग्राखौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ मोखाङावनो नायबा सिनायखायो होननानै आथिखाल मुगायावहाय जोंहा मा निसा बेसाद बाहायनाया माने उन्दै गिदिर सिमा गैला आरो ना आरो निसा बेसाद बांद्राय बाहायनायनि जाउनावनो माने उन्दै बैसोनि सुबुंफोरखौबो जों माने गोबां बोराय बायदि नुनो मोनबाय आरो मानो होनोब्ला बांद्राय उन्दै बैसोआवहाय निसा बेसाद बाहायोब्ला मा देहाफ्रा माने जोंहा नस्थ' जायो आरो आरो मा सेहेरा एबा मोखांफ्राबो माने गोबां गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जेरै निसा बेसाद होनोब्ला जोंहा जौ जुमाय बेफोरबायदिनो जोंहा मा द्राग्स सिगारेट बिरि थांखु बैफोरबायदिखौ माने बांद्राय बाहायबाय थायोब्ला जिउआ माने उन्दै बैसोआव बाहायोबा खहाबो जानो हागौ आरो आरो माने जौगाखाङा जौगाखाङा जायो आरो बेबायदिनो जोंहा मा बैफोरबायदिखौ बाहायनायनि जाउनावनो आथिखाल मुगानि फरायसाफोरा माने थाब जौगाया जौगाया जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो माने बिसो सोरो फरायनाय लिरनायावहाय माने बांसिन गोसो होला आरो बिसोरो माने गोलैसोलांबाय आरो निसा बेसाद बाहायबाय बिसोरो खालि मा निसा बेसादखौल' बाहायनो लुबैग्रा जाबाय आरो बेबायदिनो जोंहा नुनो मोनखायोदि जोङो मा जोंनि साखाथि फाखाथियावनो एबा जोंनि समाज साव नुनो मोनो आथिखाल मुगायाव मा उन्दै बैसोनि सुबुंफ्रासो माने बांसिन निसा बेसाद बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंहा मा बिसोरो माने माखासे खामानि दामानिफ्रावहाय गोसो होला आरो फरायनाय लिरनायाव गोसो होला बेबायदिनो जानाय लोंनायावल' गोसो होसै आरो बिसोर आरो खाय खायसे सुबुंफोरखौ जों ओरैबायदि खोनाबावदों बिसोरो मा माखासे निसा बेसादखौहाय माने मोनाबा बिसोरो न'नि माखासे मुवा बेसाद फाननानैबाबो निसा बेसाद जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो खोनानो मोन्दों आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला बे मा होनो ड्राग्स बैफोरो माने मानसिनि जिउ खौ निसा बेसाद नि बेलायाव बांसिन गोहोम खोख्लैयो आरो बैफोरबायदि जाग्रा सुबुङा माने सानसेयाव खनसेब्लाबो मोनजाथारनांगौ होनना जों खोनानो मोन्दों आरो मोनजायाब्ला बिसोरो मा भिउस जायो होनना खोनानो मोन्दों आरो आरो बेबायदिनो मोनजाथारैयावहाय बि बिसोरो न'खरनि मानसिफोरजोंहाय बुलाय बुसि जानायखौ जों खोनानो मोनदों आरो थिग बेबायदिनो जोंनि साखाथियावनो जों नुनो मोनदोंदि मा बिसोरो मा निसा बेसाद मोनजायैनि जाउनावहाय बियो मा न'नि माइरं आरो माल माथाफोरखौ फाननानैब्लाबो बै निसा मुवा बेसादफोरखौ माने बायनानैब्लाबो जाहैथारो होननानै जों खोनानो मोनदों आरो बेबायदि जानायनि जाहोनावनो माने आथिखाल मुगानि सुबुं जिउआ गोबां खहा जालांबाय आरो बेबायदिनो गाव गाव माने लोरबां गाव गावखौ माने गोबां लोरबां खालामना लायो आरो निसा बेसाद बांद्राय बाहायनायनि थाखायनो आरो माने गोग्गो देहा जानायखौ जों नुनो मोना आरो निसा बेसाद बाहायग्राखौ बेबायदिनो बिसोर माने उनाव जिउ खुंनायावबो माने देहाफ्रा नोरजिया जाबाय बिनि जाउनावहाय बिसोरो मा गोबां खसथ' मोनहैयो आरो माने गाव गावनो माने मा होनो बिदिखौ गोजौ थाखोआव थाङा आरो न'खरफोरखौ माने सामलायनो हाया आरो इयुनावहाय आरो बिस्रा